अ नोंथां खोनादों ना औ। नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथां ओ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथ? औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ बिदिब्ला आङो नाफाम बा बाथोननि सोमोन्दै सावरायनोसैओ ओ नाफाम बाथोन होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। जोंनि गोदोनि ओमफानो जोंना सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'निनो बिबो ओ जायखौ जों जोङो नाफाम बाथोन होनोब्ला गासिबो बर' सुबुं माहारियानो मोजां मोनो नङा हबा नोंथां औ। बिदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ जोङो गिबियावनो बोरै बानायो होनोब्ला जोङो बुंनांगोन नोंथां। नाफाम बाथोनखो खौ गिबियावनो जोङो हाथाइ बाजार बा गलाफोरनिफ्राय ना बायनानै लाबोनानै बा जोंनि हा खरावनो ओ हाखराव थानाय नाफोरखौबो जोङो थिखांनानै बेखौ ओ ओम बेखौ जोङो सायनानै बे खौ सान्दुुं सुनानै सान्दुंआव फोरानाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बे थास' जोंनि जोंनाथ' नाफामाव नाफाम नाफाम बानायनो बा जोंहा थास गोसोमखौ नांथारगौ जायो आरो ना नोंथां ओ दास गोसोमनि देथाखौ जोङो ओ नांथारगौ जायो बिनिखायनो जों थास'खौ ओ न' बोबाव मोननो हायोबा हाग्रानिफ्रायबाबो जोङो लाबोनानै ओ होनो हायो आरो ना नोंथां। बेखौ जोङो थास'खौ जोङो सिथा सिथा खालामनानै सुनानै सान्दुं आव फोरनाय जायो आरो ना नोंथां फोरानखांनायनि उनाव नोंथां बेखौ ओ ओम फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो उवाल एबा दिंखियाव जो ङो देना देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंङो नोंथां गुन्दै खालामखांनानै ओ बेबायदिनो ओ हासुं बा बेबायदिनो ओ बेबायदि थेमा ग्लासनि थेमाफोराव जोंङो सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां ओ आथिखालावथ' नोंथ नोंथां जोंनाथ' गोबां ओ सु ओ गोदान जुग दाबो जोंङो जौगाबाय नालाय नोंथां आथिखालावथ' जोंना बिगियानारि जुग ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंना दा ओ नाफाम बाथोन बानायनोब्ला जोंना गोबां बेबायदिओ दिंखि उवाल आलाव जोंना गोबां सम लायो नालाय नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना मोनसेओ मेसिन ओंखारबाय जायखौ जोङो मिक्सार मेसिन होननानै बुंनाय जायो थां ओ बेयाव जोंङो खम समनि खम समनि गेजेरावनो जोंङो बे ओ ना आरो बे थास'खौ जोंङो देनानै गुन्दै खालामनो हायो आरोना नोंथां ओ औ बेबायदिनो नोंथां बे नाफाम बाथोनखौ जों गन्दै खालामखांनायनि उनाव ओ हासुङाव सखांनानै बेखौ जोंङो उम सप मांखोसेबा मांखोनै बा मांखोथाम दोन नानै जोंङो बेखौ जानो हायो आरोना नोंथां नाफाम बाथोनखौ औ बे ना नाफाम बा थोनखौ जाखांनायनि उनाव बेबायदिनो जों दोनखांनानै गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोंङो ओ मांखोथाम दोनोब्लालायनो जोंना नाफामा मोजांङै सेवो आरो मो मोजाङै मोदोमो आरो मोजां जानो जानो मोजां जायो होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंबोनाय बेबायदिनो नोंथाङा थिख थिखानि सुबुंफोराबो बेबायदिनो ओ ना फाम बाथोन बानायब्ला जोंना मांखोथामखौ दोनथारनानै जायो आरो ना नोंथां बा बेबायदि थां नाफाम बाथोनखौ ओ जोंनि बर' समाजावल' बा बर' हारिनि सुबुंफोरावल' जानाय खौ जों नुनो मोना नाथाय आथिखालाव ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जों नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो बायनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो नाफाम बाथोन बानायनानै बेबायदिनो बेफार फालांगिनि थाखाय नाफाम बाथोन बानायनानै ओ मो बानायनानै जोंङो जिउ खांनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव रावबो जोंनि हाथाय बाजार गलाफोरनि अनगायैबो ओ बेबायदिनो जों गोजान गोजान जायगायाव थांनानै टाउन सहराव थांनानै जोंङो नाफाम बाथोनखौ गोबां बेसेन याव फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां ओ औ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि हाथाय बाजारावथ' ओ बे नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो थफ्लार खालामनानै जोंङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदि बिदिनो नोंथां ओ नाफाम बाथोनखौ ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनिफोराबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना नाफाम बाथोना गोबां गोबां बेसेन बेसेन लायो बायनो थाङोब्ला जोंना सेक किग्रामावनो जोंना बेबायदिनो बाजौ द'जौसो लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नों थां मानो होनो मानो होनो होननानै बुङोब्ला जोंना नाफाम बाथोन बानायनायावबो जोंना गोबाव सम लायो नालाय नोंथां ओ बिनि थाखायनो जोंना बिनि ओ बेसेनखौबो जोंङो बांसिन ओ लानायखौ जोंङो ओ लानो लानो लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो नाफाम बाथोन ओ बानायनानैबो ओ बेबायदिनो गावबा गावनि न'खरखौ बा गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो बायनानै लानो लानो हानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ जोङो खुमब्राजोंबो बानायनो नायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां आथिखालाव बेबायदि दिनो जोंना नाफाम बाथोनखौ जों खुमब्रादों खुमब्राजोंबो बानायनाय बानायनाय जायो खुमब्रा खुमब्राजों खुमब्राजों बेबायदिनो खुमब्राखौबो जोङो हानानै फोराननानै बेबायदिनो मिक्सार मेचिनाव होनानै जों गुन्दै खालामना लानायसे जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्राय नेम बायदि फोथायबोनाय बायदि जोंना नाफामबा बाथोनखौ जायोब्ला लायनो जौजों जायोब्लालायनो थ'फियो होननानै गोदोनि सु सुबुंफोरनि फोथायनाय फोथायबोनाय लेखा जोंना बेबायदिनो फोथायनाय दङ आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोल ओनसोलाव होना फाम बाथोनजों जोङो जौखौ लोङोब्ला जौखौ मानसिया थेवथब फेयो आरोना नोंथां औ औ बिदि फोथायनाय दङ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव नाफाम बाथोनखौ बेफोरबायदि बानायनानै गोबां सुबुङानो जिउ खुंनाय दङ आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो नों नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि नाफाम बाथोन बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो नोंथाङा जि मोनसे जोबोर मोजां आयदा बे आयदानि सायाव सावरायनो लादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जि आं मिथि मिथिनो मोनै जिखिनि बाथ्राफोर बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा नाफाम होनोब्लाथ' नाफामा जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा बेसाद नङा होमबा गोदो आजै आजौमोननिफ्रायनो जोङो बर' मानसिफोरा बे नाफामखौ जाबोगासिनो दङ आरो नाफामा सोलिगासिनो दङ दाथ' जों मिथिगौ नाफामा जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि आइ टेक जग्राफिकेल इडिके केसन मोननाय मोनसे खाजा
औ औ
नाफाखौ माबोरै बानायो दहाय नोंथाङा बुंखाबाय थारैनो नंगौ जोंनि ओनसोलावबो ना खौ बे एखे रोखोमैनो बानायनाय जायो जोंनि बर' हिन्जावफोरा मा जायो मोनसे ना गुर -नायनि बा ना हमनायनि मोनसे हुदा दङ बेबायदिनो बिलोफोराव बा दैज्लां बोथोरफोरावथ' फोथ -थार दुब्लि दैमा दैसा जेरावबो दैजों आबुं जायो आरो बे दैफोरजों बे दैफोरजोंनो माने नाफोराबो फैखायो दा बे नाफोरखौनो मावा फिथिग्रि नास्राय बेफोर बारा जायोब्ला नांनायनि बारा जायोब्ला बेखौ मा खालामो फोराननानै फोराननायनि सिगाङाव मोजाङै माने बिगुरफोरखौ गार खिफोरखौ गारनानै लाग्रोयो बेनि उनाव मोजाङै सुनानै फोराननानै लायो फोरानस्रोनायनायनि उनाव बेखौ दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गाहेन ओ उवाल बा दिंखिफोराव बेखौ मोजाङै देग्लिनानै लायो माने आरो बे देनाय समावनो माने थास' गोसोम निथारा बेफोरखौ माने होफादेरनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
देखांनायनि उनाव बेखौ मा खालामो माने गोदोनि समावथ' बेखौ बांसिनानो औवा हासु ओ औवा हासुंङाव बेखौ माने मोजाङै बे देग्लिखांनाय नाखौ माने सोयो आरो सोनानै बेनि उनाव बे औवा हासुंखौ थालिर बिलाइफोरजों माने खखा मारियो माने खफा मारिनायनि उनाव बेखौ गोबाव समनि थाखाय फेसेवनायनि थाखाय बेखौ दोननाय जायो आरो बा बेबायदिनो मास मोननै मास मोननथाम दोननायनि उनाव बियो मोनसे नाफामनि महर लायो हो ओमफ्राय आं दानि बुंबाय बा नोंथाङाबो बुंबाय जुदि जोङो गुरनाय ना मोनाब्ला बे खौ बायनानैबो जिहेथु ना गोरान मोनो नालाय बे ना गोरानखौ बायना ला नानैबो बेखौ माने देग्लिनानै बेबायदिनो नाफाम बानायनाय जायो आरो
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि ओ ओ नोंथ थांमोननि ओनसोलाव दे नाफामखौ बानाय होननानै नोंथाङा जोबोर गुवारैनो फोरमायना होबाय ओ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नाफामखौ ओ बे ना फिसाजों बानायनाय बानायो ना ना गिदिरजों बानायो
अ नोंथां थारैनो जोंनियाव ना फिसाजोंनो बानायो दै नोंथां बांसिनानो ना मावा ना फिथिग्रि नास्राय जों बानायो आरो नोंथां ना गिदिरजों बानायनाय आं बिदि नुवाखै
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ना फिसाजों बानायोब्ला बेबायदिनो माबाफोर नाफामा माबाफोर बेबायदिनो बेबायदिनो मुलाम्फाफोर जायो नामा नाफाम जेनेबा ना फिसाजों बानायोब्ला गिदिरजों मानि थाखाय बानाया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ ना फिसाजों माने जों मानो बानाया आं बेखौथ' फोरमायनो हाला मुलाम्फानि बागै आं बुंनो नागिरदों आरो माने नाफाम होनोब्ला नाफाम सङोब्ला ओरैबायदि जायो सोरनिबा न'खराव जुदि नाफाम सङोब्ला बियो जोबोर गोजान गोजानसिम गोसारो माने नोंथां आरो जानोबो जोबोर गोथाव जायो आथिखालाव नाफामखौ माने जोंनि बर' मानसिफोराल' जाला हो जेरै अमाखौ गुबुन गुबुन मानसिफोरा जायो थिग बिबदिनो नाफामखौबो गुबुन गुबुन हारिनि हारि हारिसानि मानसिफोरा जाग्रा जाबाय बेनिखायनो नाफामखौ जुदि बानायनानै फाननो लाङोब्ला मोनसे थफ्लासेयावनो माने सेजौ सेजौ नैजि बेबायदि मोनो आरो ओ माने गोबां मुला म्फा जायो नोंथां आथिखालाव बे नाफाम फाननानैबो खायसे जोंनि ओ आइ आफामोना जोंनि गामिनि बोराय बुरैफोरा रां आरजिनायनि मोनसे राहा लामामोन
औ औ नंगौ औ औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना होबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला ओ जोंनि सावरायनायखौ थ' बेखिनियावनो दोनथ'हरनोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनाय थाबाय
औ नोंथां